औ।
औ माने नोंथाङा फ्रि ना दायो?
औ आं फ्रियैनो दङ'।
ओ आं माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै माने आं फन खालामदोंमोन नोंथाङा फ्रिबा माने मोनसे आयदानि सायाव आं सावरायगौमोन आरो नोंथांजों।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
ओ होमबा जोङो माने नोंथाङा फ्रिबा होमबा जोङो माबा ओ मा होनो जोंनि बर' स समाजाव माने मा मा ओंख्रि दं बा जों बेफोरखौ बोरै सङो बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथांजों नोंथां।
औ जागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ। गिबियाव नोंथाङानो एसे फोरमायलांग्रोदो दे जोंनि बर' माने जोंनि बर' हारियाव मा मा ओं ख्रिफोर जायोबा इदिनो बोरै ओंख्रिफोरखौ सङो बिदिनो आ मोनसे टपिक मोनसे आयदा लानानै बुंलांसै ना नोंथां नोंथां। थाङानो एसे बुंलांदो दे।
औ जागोन गिबियावनोथ' जोंनि बर' समाजाव संनाय खावनाय होनोब्ला बर' आइजोफोरा संनाय खावनायाव जोबोद आखा फाखाखा।
औ।
जेरैबायदि जों साम'जों सबाइ ओंख्रि
औ औ औ।
बेखौ मारै सङो बेनि बागै आं एसे फोरमायना होनोसै।
औ औ औ।
गिबियावनो जों साम'खौ फुख्रि एबा बिलोफोरनिफ्राय खननानै लाबोनानै बेखौ हरसे नङाबा हरनै जों दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ। जाहाथे बेनिफ्राय मैलाया रुंगुयो। बेनि उनाव जों साम'नि जा बिखं एबा साम'नि खिथु बेखौ दान्नानै जों मोजाङै फुनांगौ।
औ।
जाहाथे साम'आ मोजां साफा जायो बेनि उनाव जों सबायखौ सारायाव एसे एवफ्रामना लानांगौ जाहा बियो एसे मोदोमो बेनि उनाव जों बे एवफ्रामना लानाय जा सबाय बेखौ जों उवालाव एसे देख्रेबना लानांगौ।
औ औ।
बेनि उनाव जों बेखौ जाहाथे बेहाय माबाफोर गुन्द्राफोर थानो हानायनि थाखाय जों एसे सालिनांगौ।
औ औ
बा जावस्र'नांगौ बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सुनानै दैजों गिबियावनो जों सबायखौ रुग्रोना लायो खारै होनानै।
औऔ
जेब्ला सबाया रुयो अब्ला बेखौ साइडआव दोनथ'नानै जोङो साम'खौ थाव होनानै मोजाङै एवफ्रामनांगौ जेब्लासिम साम'आ बेरा अब्लासिम जों साम'खौ एवबाय थानांगौ। बे साम' एवनायावनो जों जा होनो गोसो नोंनि गोसो जेरैबायदि बानलु गोरान, जिरा, सामब्राम गुफुर, हाइजें होनायखौ जों मस्ला मस्लिखौ जों साम' एवफ्रामनायावनो होखाना लायो।
औ औ
बेनि उनाव जों जेब्ला साम'आ मोनफ्राम मोनफ्रोम जायो अब्ला जों बेवहाय सबाय ओंख्रि रुनानै लाखानायखौ जों होस'नो। आरो जों खारैखौ नांनाय बायदि जखानि होनानै लानांगौ। बेनि उनाव साम'खौ जों खोस्लिजों एरा खोस्लिजों एरोब्ला साम'आ बायख्लाबो बेनिखायनो जों साम'खौ खादौजों एरनाय जायो।
औ
दाथ' जोंनिया सबाय ओंख्रिया जेब्लासिम ग्लब ग्लब गोदौवो फाग जाहोनांगौ
औ
ओंख्रिखौ संनायावबो नेम दं जे ओंख्रिखौ मोजाङै सङाब्ला बे ओंख्रिया पाग जायाबा जोंनि ओंख्रिया थावा। बेनिखायनो जों ओंख्रिखौ जेसेबां हायो मोजांनो फाग जाहोनानै मोजां जबहोनांगौ आरो बेवहाय जों हाइजें बिलाइखौ होयोब्ला सबायाइ ओंख्रिया जोबोर मोदोमो।
औ औ
दायो जोंनिया सबाइ ओंख्रिखौ संनाया जोब्बाय। दा आं अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो बेखौ एसे नोंथांनो फोरमायनोसै।
औ
जों गिबियावनो अनला ओंख्रि संनायनि सिगां जों माइरंखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ
औ औ
बेनि उनाव जों बे माइरंखौ जेब्ला एसे गोबाव जायो दैयाव सोमना दोननाया अब्ला जों मोजाङै सुस्रानानै दैखौ सर'नो होनो दोननांगौ। जों बे सर' होनाय माइरंखौ जों उवालाव देनानै लानांगौ एबा ग्राइन्डाराव जों अन गुन्दै खामना लानांगौ।
औ औ
नों अनलाखौ गोबां रोखोमनि संनो हायो जेरैबायदि औवा मेवाइजों आरो लाइ फाख्रि, दाउ बेदर नाजोंबो संनो हायो आरो जों
बेनि उनाव मुला गुन्द्रु बायदिसिनाजोंबो जों अनला ओंख्रि जानो हायो। दायो आङो औवा मेवाइ आरो दाउ बेदर अनला संनायनि बागै बुंग्रनोसै दायो थ' आं अन गुन्दैखो देना लागोरबाय अन गुन्दैया देखांबायब्ला दा औवा मेवाइखौ जों मोजाङै हानानै लागोरनानै बेखौ सारायाव थाव होआलाबसिनो खारदैजों मोजाङै रदबनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनावहाय जों दाउ बेदरखौ जेरैबायदि एवो गिबियावनो सारायाव थाव होगोरनानै सामब्राम गोजाखौ मोजाङै एसे गोजा जाजासिम एवफ्रामना लानांगौ।
औ औ।
बेनि उनाव जों दाउ बेदरखौ होनानै मोजां जेब्लासिम दाउ बेदरा एसे राफोद राफोद गोजा जायो अब्ला जों बेवहाय हालदै संख्रि जिरा बानलु गोरान देनाय बायदिसिनाखौ होनानै जों मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ
औ औ।
बिनि उनाव जों बे बेदरखौ एसे मोजां एवफ्रामनै साइडआव दोनांगौ।
औ
बेनि उनाव जों औवा मेवाइखौ खारदैजों एवफ्रामनानै लानायाव जेब्ला औवा मेवाइया एसे लेरहाय होैयो जों बेयाववहाय दै गुदुंखौ होनानै जेब्ला दै गुदुङा एसे ग्लब ग्लब गोदौवो अब्लाथाय जोङो अन गुन्दै खालामनानै लानाय जि पाउदार बेखौ जों खायसेया दैजोंबो गलहायनानै लायो बे दैजों गलायनानै लानायखौ जों बे दै ग्लब ग्लब गोदौनायाव होनानै खोस्लिजों एरबाय थानांगौ। मानो होनोब्ला जों खोस्लिजों एराब्ला बे अन गुन्दैया लादुरा एबा लद्रा लद्रा जायो बेनिखायनो जों अन गुन्दै होनाय लोगो लोगोनो जोङो बेखौ एरबाय थानांगौ।
औ औ
आरो बेवहाय जों जेब्ला जों अन गुन्दैखौ होखाङो अब्लाथाय जों एव फ्रामनानै लानाय बेदरखौ गारस'ननानै होनांगौ।
औ औ
जेब्ला बेदरा मोजां पक जायो एबा अनलाया मोजां एसे गथाहां जाबोयो अब्ला जोङोहाय गंगार दुन्दिया एबा दुन्दियाखौ होनानै मोजां अनला ओंख्रिया गोजा रुमुदु जाजासे जों संनांगौ। आरो संख्रिफोरा नांना नाङाखै बे खौ जोङो साखिनानै नायनांगौ जेब्ला ओंख्रिया खांजानाय जायो अब्ला खांनानै दोननांगौ जोङो दायो नोंथाङा एसे संनाय बांनायनि बागै खोन्थानो नामा?
औ औ इदिनो नोंथाङा गोबां जोंनि बर' समाजाव संनाय ओंख्रिफोरनि बागै नोंथाङानो बुंलांखाबाय। ओ जों आरो अनगायैबो जोंहा गोबां ओंख्रि दंबावो जेरै नारजिजों अमा बेफोरबायदि माने गोबां ओंख्रिखौ जों माने बर' स माजाव जायो बा मुंदांखा होननानै बुंनो हायो आरोना नोंथां। एसे नारजिखौ बोरै बानायो बा नारजिखौ बोरै सङो बेफोरनि बागै एसे नोंथांनिसिम फोरमायना होनोसै। जों गिबियावनो नारजि खौ ओ जों गिबियाव नारजिखौ मोननो थाङोबा गिबियाव जों माने नारजि जाय खौ जों फाथो बिफां होनो बेनिफ्राय मोनो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। औ बिनि उनाव जोंहा माने फाथो बिफांखौ माने जों नारजिनि अनगायैबो माने नारजि खालामनायनि अनगायैबो जों माने फाजा जानायफोरखौ जों गोरलै समाव नुनो मोननाय जायो आरो ना। बिदिनो नार्जि बिलाइफोरखो जों भाजा जायो होननानैबो मिन्थिनो मोनो आरो। आ बिनि अनगायै जोंहा नार्जिखौ बुङोबा गिबियाव जों बिदिनो इसे माने बैसो जा खांनायनि उनाव नारजिया मोनो नारजि फिफाङा इसे बैखो बैसो जाखांनायनि उनाव जोंहा नारजि बिलाइफोरखौ खानानै जों माने फोराननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो माने सुबुं समसिम दोन थुम खायफाया इदिनो गोबाव समसिम दोन्थुमना लायो माने बुरजा खालामो बा खायफाया इदिनो माने रांनि थाखाय फाननानैबो माने रांखान्थियारि आरजियो होननानै बुंनो हायो आरोना नारजिखौ। इदिनो जों नारजिखौ दोनना लाखांनायनि उनाव जोंहा गोबाव सम रानखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ नारजि ओंख्रि बानायनायनि सम जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा नारजि ओंख्रिनि थिं बुङोबा आङो नारजिखौ इसे नोंथांनिम फोरमायना होनोसै। ओ जों नारजिखौ बानाय नो गोनां जायोबा गिबियावनो जों सोमगोरना लानांगौ ओ सोमगोरना लानांगौ जाना फैयो इदिनो ओ खायफाया गोबाव सम सोमो बा इदिनो एक घन्टा दुइ घन्टाफोर सोमबाबो जायो। आ इनि उनावहाय जोंहा खायफाया इदिनो गोखा जानायफोरखौ खारहोनो थाखाय खायफानि न' न' इदिनो रुनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आ रो आ बे रूखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ नारजिखौ बिदिनो एसे ओ मा होनो खारै होनानै माने आवलि होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो अ रावहाय ओमफाय इनि उनावहाय जोंहा दै होना लानानै माने इसे बिदिनो दै होना लानानै एसे गोदौ होनानै जा जों माने जा बुस्थुजों जों संनो नागिरदों जेरै अमा बेदरफोर इदिनो गोबां माने बेलेग बेलेग बुस्थुजोंबा ओरैनो गोजाबो जायो खायफाया। बायदिनो अमा बेदरफोरजों जानायखौ जों बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि समाजाव मानो अमा बेदरजों जानायखौ जों मुंदांखा होननानै बुंनो हायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा बे नारजियाव माने अमा बेदरखौ माने एवफ्रामना लानानै माने इदिनो जेरै ओ जों दैलि उम दैलि न'फ्राव बेदरखौ बोरै जायो बिदिनो जों माने मोनफ्राम जा से एवनायखौ जों नुनो मोनो माने मोनजासे होननानै बुंनो हागोन आरो। अ बिनि उनावहाय जोङो माने नारजि ओंख्रियाव माने बे एसे नारजि ओंख्रिया गोदौबाय थानाय समाव जों बिखौ होना लानानै दसे सम माने इदिनो ओ दसे सम नेनायनि उनावहाय बिदिनो जों नारजि ओंख्रिखौ मोननो हायो आरो। ओ बिदिनो गोबां सुबुङा माने नारजियाव आलुफोरबो होनानै जानायखौजों नुनो मोनो आरो। आलुफोरा माने इसे गोखा खारथो होननानै होनायखौ जों बांसिन इदि खोनानो मोननाय जायो आरो माने गोखा खारनायनि थाखाय जोङो आलुखौ होयो होननानै जों मिथियो आरो नारजिया इदिनो ए' रोखोमनि थायो जेरै जोंहा नारजिखौ खायफा नारजिया माने एकदमबारे गोखाबो खायो खायफा नारजिया इदिनो दैसुब सुब बिदि थानायखौ जोङो माने आङो खोनानो मोननाय जायो आरो। ओ माने मोनजायोबो होननानै बुंनो हागोन आरो। आ होमबा माने नोंथां जोंनि सावरायलायनाया माने गोबां गो मा समाबो जाबाय नालाय नोंथांजों आं माने जोंनि सावरायलायनायखौ आं माने बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबायमोन आरो आं नोंथां।
गोजोन्थों।